ओ नोंथां। आब्ला औ नोंथाङा फ्रियानो दंना।
ओ ओ फ्रियनो दङ आं दायो।
औ दा नोंथाङा जुदि फ्रिबा आं नोंथांनिसिम मोनसे। आयदा लानानै फैदों बेनो जाहैबाय दाउ अमा फिसिनाय।
औ।
दा। ओ आङो बिबुंथि लाखिनो ससे।
औ जागोन
जोंनि बर' गामिफोराव बा गामि ओनसोलफोरावनो जा बा टाउन सोहोरफोरावनो जा जोङो दाउ अमा फिसिनायखौ जोङो जोबोद नुनो मोनो आङो टाउनफोराव जोङो नुनो मोनगोन माबानि बिल्डिंनि उन सिंजाय मानसिफोरा अमा खानाय मा खानाय आरो जोङो नुनो मोनो सोरबा सोरबा दाउखौ समायना नुनायनि थाखाय टाउन सोहोराव मा खालामो न' सिङावनो गिंज्रायाव जोबनानै लायो दा जोङो बेनिख्रुबो बांसिन जोङो गामि सोहोराव गामि ओनसोलफोराव जोङो दाउ अमा फिसिनायखौ नुनो मोनो जायफोरा फालांगिबो खालामो आरो जानोबो फियो आं दा नोंथांनिसिम बेखौनो सोंनो लुबैदों जे नोंथांमोननि गामियावहाय दाउ अमाखौथ' फिथायाइ जानांगौ दा नोंथाङा मा मुलाम्फा मोननायखौ बांसिन नुनो मोनो
हेल'
औ खोनादों
बुंफिनलाय नोंथां
औ आङो बुंदों जे दाउ अमा फिसिनायाव नोंथाङा माखौ बांसिन मुलाम्फा मोननाय मोनो
अलामफार ना
औ लाब जानायखौ
मुलाम्फा औ औ जोंहाथ' मुलाम्फा होननाय दङ माने दाउ अमा बोरमा मोसौ बेफोर फिसिनायाव जोंहा मुलाम्फा दङ आरो बेखौ जोङो
औ
फिनायनि गुबै जाहोनानो जायो जोंनो जेनेबा न'फोराव फिनायनि जाहोनानो जाहैबाय जेनेबा जोंहा जुदि खैफोद समाव माबाफोर बा माबा मोनसे समाव फैसाफोर नांब्रगौ जायोबा जों बेयाव फाननानै रां खामायनो हायो आरजिनो हायो बेखौ जोङो फोथायो आरोना बेखायनो जोङो बेफोरबायदि जुनारफोरखौ फिसिनाय जायो खोनादों नां
औ औ औ औ खोनादों
औ औ ओमफ्राय बेफोरखौ जोङो फियो ओमफ्राय जाहा माने गोबां रां आरजिनो हायो आरो ना बेखौ फिसिनानैबो जोङो जेरै जोङो दाउफोरखौ बैजों बुरजा खालामनानै जोङो बिनिफ्राय जोङो जेनेबा जोख्लि लानानै फिसाखौबायाइ होननानै दोलो दोलो माने फानहरनो हायो जेराव जोङो केजि हिसाबै गोबां रां खामायनो हायो ओमफ्राय बेनि अनगा जों अमा फोरखौ न'आव लानानै खायसेया माने फिसाबो गफाय होयो अमाखौ माने बुरजा खालामनाय अमा फिसाखौ फानहैफिनो बा खायसेया माने मासेल' फिनानै माने बेखौनो फानहरफिनो आरो ना बेयावबो जोंहा फैसा दङ औ ओमफ्राय बोरमाफोर जेरै बोरमाफोरावबो जोङो बिदिनो बोरमाखौथ' जोङो गुन्दै आरि हो नाङा अमा बायदि ओमफ्राय बेयाव माने डाइरेक्ट जोङो गांसोफोर होदो हगार हरदो बिदिनो जोंहा माने बोरमाफोरा हाग्राफोर जानानै हांसोफोर जानानै थांनानै थायो आरो ओमफ्राय जों बेनिफ्राय फानरनानै जि रोजा जिबा रोजा बिदि गाहाम मोनो आरो ना माने बोरमा फाननानै जोङो खासि बोरमा फोरखौथ' नैजि गाहाम मोनो बिदि आरो ओमफ्राय मोसौ
मोसौखौ जोङो मइेनलि लानायनि खार'ना जायोमोन सिगाङाव हालुवाखौ हालेवनायनि कार'नाव लायोमोन आरो सिगाङाव दानिया दाथ' बिदि नुला माने मोसौदोंनो हालेवस्राला रावबो ट्रेक्टरजोंसो हालेवजोबोसै। आरोना होमबाबो माने जोलैनो लानायफोर दङ। ओमफ्राय जोङो मोसौ गाइनिफ्राय गाइखेरनि थाखाय जोङो मोसौ गाइखौ लानाय जायो। जेराव जोङो मोसौ गायनिफ्राय गाइखेर मोनो ओमफ्राय जोङो मा होनगोन ओ आरो बेनिफ्राय जोङो हासारबो मोननो हायो जेरै गोबोरखि हासार ओ बिनि गांसो जानानै ओंखारनाय हासारा माने मोसौनि खिया हासार जायो आरोना। बेखाय जोङो बिनिखाय लानाय जायो। बेफोरखौ थ' ओमफ्राय आंनि बुंनाया बेनोदि जे बेफोरखौ फिसिनानै जोङो मा होनगोन गोबां रां आरजिनो हायो आरोना जेरै जोङो आरो बिनिफ्राय न'आव फिसिनायनि अनगायैबो जोङो बेफोरखौ फार्मफोर खालामनानै गोबां रां आरजियो जेरै बयलारनि फार्म बेफोरखौ ओ माने बानायनानै जोङो बिनिफ्राय ब्रयलार मासे मासेयावनो माने गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय अमाफोरनिबो फ्राम थायोना जेनेबा बुरजा बुरजा जा अमाखौ जोङो लानानै जेनेबा फानहरो ओमफ्राय बोरमाफोरनि फार्म ओमफ्राय ओ बिदिनो आरोना माने बुरजा बुरजा मोसौ फार्मफोर मोसौथ' नङा माबा मा होनो बेफोरबायदि दाउ अमानि फार्म बानायनानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरो ना। बेखौनो केरियार बायदिबो बानायनो हायो आरो जोङो थ' आंनि बुंनो गोनांआ बिसोरनो बेसेनोसै आरो ना ओमफ्राय नोंथांनिया नोंथाङाबो बुंदो दे, नोंथांमोननि ओनसोलथिं मारै बेफोरखौ फिनाया?
औ नोंथांनि बुंनाय मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरा सैथो आरो आरजाथाव। गोजोननाय मोनदों दा नोंथांनि सोंनाय बादियै आङो बुंनो सानो जोंनि गामिफोराव ओ मोसौ, अमा, दाउ बेफोर फिसिनाया जोबोद गोबां। मानसि -फोरा साफ्रोमबो न'आव गंफ्रोमबो न'आव जों नुनो मोनगोन मोनसे नङा माबा मोनसे जुन्थुफोरखौ बा दाउ, अमाफोरखौ फिनायखौ जों नुनो मोनगोन। जोङो जेरावखि थाङा मानो सोरबा माहाजोनआनो जा सोरबा जानो गैयिआनो जा। दाउ, अमा फिसिनायखौ जों थारैनो नुनो मोनो जोङो ओ आं बुंनो सानदों। ओ फारि लानानै ओ ल' क्लासनिफ्राय बा ल' क्लास बा जानो गैयै मानसिफोरनिफ्राय बिसोरो मानो फियो दाउ अमाखौ दा बिसोरो मानो फियो होनोब्ला जों नुनो मोनो जेरैहाय नोंथाङा बुंबाय नांगौ जानाय समाव बा बेमार आजार जाब्रबनाय समाव जोङो मालायनिफ्राय बिबानो फैसाखौथ' नांगौ होनबानो मोना। दा जों बेफोरनो दाउ, अमा फिसिना लानानै जोङो फैसाफोरखौ बा रांफोरखौ सुंथानो हायो आरो अबस- सोरबा माबा मोनसे जाना होब्ला लोमजाब्रबोला हस्पिटालाव लांब्ला जों बेफोर दाव, अमाजोंनो जोङो गावनि नांगौ मुवाफोरखौ बा मुलिफोरखौ बायनानै बेमार बेरामनि बारग'नो हायो। दा ओ गोबां रोखोमनि मानसिफोरा दाउ, अमा फियो जेरैहाय बिसोरो सोरबा सोरबा हेमसियार अमा फिगोन सोरबा लकेल अमा सोरबा आरो बिथिं बोरमा फिगोन सोरबा दाउ लकेल, सनालि दाउ, बयलार बेफोरखौ जाबायदि दाउ बयलारफोरखौ दा बेफोरो ओ गुबुन गुबुन माने ओम गाव गावनि एक्सट्रा एक्सट्रा दाम दोनखायो आरो। दा जोङो अमाखौनो नायनानै ओम बुङोब्ला अमायाथ' ओ फिसायाव बायोब्ला जोङो थाम रोजा बा ब्रै रोजा बा नै रोजाफोरावनो मोनलाबायो दाना।
ओ।
दा बेखौनो फिसिनानै गुन्दै होनानै थास'फोर जाहोनानै जेब्लाबो देरगोन बेखौ जोङो गोबां नोंथाङा जेरैहाय बुंलांदोंमोन दिनै नैजि रोजा गाहाम बा नैजिबा रोजा गाहाम मोनो अमा मासे
औ नंगौ नंगौ।
दा बेफोरखौ फाननानै जोबोद मुलाम्फा जायो दा बुंनो थाङोब्ला मानसिफोरा गामियाव थानायफोरा मोनफ्रोमबो ओ जिब जुनारखौ बा दावसिन दाउलाफोरखौ ओ ओ मुलाम्फानि थाखाय बिसोरो बांसिन फियो। दा आ ल ल' क्लासनिखौ जोङो बुङालासिनो हाइ क्लासाव जोङो थाङोब्ला बा धोनि मानसिफोरनियाव जों ओ फि उम बुङोब्ला बिसोरनि सोमोन्दै जों अमा फिनायखौ बिसोरखौ जानो हागौ नुनो मोननाय नङा नाथाय दाउखौ नुथारगोन दाउखौ मानो नुगोन जोङो ओ नायनो हायो बिसोरनि फिनज्राफोराव बिसोर जोबनानै दोनो बाथ'फोरखौहाय। आरो बाथ'नि अनगायैबो बिसोरो ओ दाउज्ला दाउ ज बेफोरखौ लाबोनानै ओ लकेल दाउदै जानो थाखाय बिसोरो लाबोनानै दोनफैयो आरो लकेल दाउ बिसोरो बेफोरखौ जायो ब्रयलारावथ' जों गोबां मुलि होनायखौ जों नुनो मोनो बेखायनो बिसोरो मुलि होनाय दाउफोरनिफ्राय एसे गोजान थायो साननो गोरोंबा सोलोंथाइ गोजौ हाइ क्लासनि सुबुंफोरा एसेबाबो स्टेेनडार्ड खो नागिरो दा जोङो ओ बेफोरजोंनो जोङो जिउ खुंनो हायो आरो। धोनि मानसिफोरनि जिउ खुंनाय राहायाथ' बिसोरनि साख्रिफोरनिफ्रायनो ओंखारखायो। आरो जायफोरा जानो गैयि बिसोरो दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजोंनो गामि ओनसोलफोराव थांनानै थायो दा आं नोंथांमोननि सि म बा नोंथांनिसिम मोनसे सोंलु लानानै फैदों जे नोंथाङा जुदि ओ ओ दाबायदियाव ओ नुयो बा मानसिफोरखौ दाउ अमा फिनाय बा बयलार हारि फिनाय नोंथाङा ओ मा सानदांथि फैयो जे ओ ब्रयलारफोराव जे एसेब्राब मुलि होयो बेफोरो मुलि होनाया मोजां ना ना गाज्रि?
ओ। माने बेफोरथ' जोंनि थाखाय माने मुलि होनना बुङोबाथ' जोंनि थाखाय देहानि थाखाय मोजां नंखाया आं बेखौनो होनगोन बासाव फास फासावनो माने मुलि होनना बुङोब्ला आरो बे मुलिखौ जेनोबा जोङो ओ बेफोर दाउफोरावल' होया जोङो नुनो मोनो ओंख्रि मैगंफोरावबो मैगं थाइगङावबो मुलि सारो नङा होनबा नोंथां? औ। बेफोर माने जोंनि थाखाय मोजां नंखाया आरोना थह जोंहा
औ।
बेफोरबायदि ब्रयलारफोर जाबा जोङो मोनथिनो मोनो जेनोबा जानायनि उनाव जायाहा जाबाय थायो बिसोर मिथियो जे आन्थु सानाय मोदोम सानाय बिदि जायो आरोना जोंहा बिदि जायो आरो औ आ दा बियो माने ओ दससेनो मानो होनब्ला बिसोरो बिजिनेसखौसो नायो नालाय बेखाय दसेसेनो जानायखौसो जोनांसिगोन आरो ना माने बेखायनो मोजाङै नायबा ब्रयलारा माने मोजाङैनो थाबायनो हाया नङा होनबा नोंथां? माने इसोरो माने बिदैखौनो दसेसेनो माबा होयो आरोना ओ जेनेबा टाइमानो जायखौनो एमब्रा एमब्रा खालामनानै बिजिनि हेफाजाबै ओ बेखौ थाबायहोनो हायो थाबायहैयो आर ना थ बेफोर बेफोरबायदि खालामनाया मोजां नङा। माने जानाया आरोना जोंनि थाखाय देहानि थाखाय मोजां नङा आं बेेसेखौनो होनगोन आरोना नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा?
अ आं बुंनो गोनाङाथ' बेनो। नोंथाङा जेरैहाय बुंलांदों थिगानो। जोंनि थाखाय देहानि थाखाय एसेबो गनायजावथाव नङा बे मुलिफोरा। जेरैहाय जोंनि गामि फोरावबो जों नुनो मोनगोन ओनसोलफोराव जों ओ जायफोरा आद्रा आद्रा फरायनानै बिए बा एम ए फरायना थाबाय सोरबा मेट्रिकआवनो फरायना फरायलासिनो गारबाय। आरो सोरबा हायार सेकेण्डारिनि नागारबाय बिसोर मा खालामो दा बैसोआव गोबां सोरनिफ्रायबा रां लाथ'गोन बा सोरनिफ्रायबा ओ दाहार लाथ'गोन आरो बा बिमा बिफानिफ्राय लागोन बिसोरो मा खालामो ओ रां दिहुननो थाखाय आरजिनो थाखाय जाहासे बिसोरा सोलोंथायाथ' थाखाला। दा बिसोरो सोरनिफ्रायबा रां लाथ'नानै इफोर बायसा फार्मिंफोरखौ ओ स्टार्ट खालामोबा जागायो बिसोरो ओ मा खालामो ब्रयलारफोरखौ दाउ उन्दै फिसायावनो लाबोनानै दानाफोरखौ लाबोना होफैयो। आरो मुलिफोरखौ जों गोबां होनाय नुनो मोनो जायखौ जोङो नुयो ब्रयलार फार्माव जेब्ला जों थाङो ओरै बायसा मोनामो जों खाथियावनो थांनो हाया। दा मानो मोनामो? मोनामो होनब्ला बिथिं मुलियाथ' मुलिखा जोबोदखा आर बिनि सायाव ब्रयलार दाना दानायाबोथ' केमिकेल लगायनायसो। दा बेफोरखौ जोङो नुयो जेब्ला जोङो दाउ न'नि ओ न'नि लकेल दाउ अग्रुनाव जोंहाबो एफा मोनामनायखौ जों मोना नाथाय ब्रयलार फार्माव बेनिख्रुइ ओ थाम गुना बांसिन मोनामनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
दा ओ बेफोरथ' जोंनि थाखाय देहानि थाखाय मोजां नंखाया। बेनि अनगायैबो जों नायोब्ला ओ मानसिफोरखौ ओरैबायसा मुलाम्फा खालामनाय नुनो मोनो। बा लाब जानाय नुनो मोनो बिसोरो खालि रांखौल' नायनानै मा खालामो गाव गावनि देहाखौ नायालासेनो बिसोरो रांखौ थाब मोननायबायसा नोंथाङा जेरैहाय बुंलांदोंमोन एमब्रा एमब्रा देरैखौनो देरहोबाय बा था-थाबायनो हायिखौनो थाबाय होबाय। बेफोरो बिजि बा मुलिफोरनि गेजेरजों बिसोरो ओ दाउफोरखौ फेदेरो आरो बेफोरखौनो बिसोरो बेबार फालांगि खालामनानै बाजाराव हा फोराव फानहरो आरो बेफोरजों